हेल ना
औ अ नोंथां नोंथांजों एसे सावरायनो बे आखायाव लादोंमोन आं
ए मा बाथ्रा सावरायनो? सानदों नोंथाङालाय?
मा बाथ्रानि सायाव
न सावराय
नोंथां आंथ सानदों जोङो मा मा मावनानै जोङो थांनानै थानो हायो बे बाथ्राखौ जों सावरायबा मोजां जागोन नामा जों सुबुं हिसाबै जों मा मा मावनानै थांनानै हायो आरो जिउ दैदेननो हायो जिउआ जोंना
नंगौ
दे
बेफोर
बेफोरखौ सावरायनो थाङोब्ला जोङो आबाद मावनायानो जोंना बर हारिनिया मेन थायो बेजों लोगोसे दाउ अमा फिसिनाय थायो बेनि उनाव जोङो बे फार खालामनाया एसे खम जायो आरो बेफार उफार खालामनायफ्रा।
औ
जायनि दारै जोंहा बांद्राय थाखा फैसा। गैया नालाय थाखा फैसा गैयिनि जाउनाव जोङो मालफोरखौ बायखांनो हाया बा जोङो गोजान लामा। अबयलांनानै बै मुवाफोरखौ। फानहैनायनि सुबिदा गैया बेफोरनि थाखाय जों एसे उसुबिदायाव गोलैयो आरो बेफार होन्ना बुङोब्ला।
थांङो जोङो जेनेबा हमना ला साख्रि बाख्रि जोंहा गैया आरोना।
नंगौ।
दा गोबां मानसिया थ साख्रि बाख्रि मोना दा साख्रि गैयाबाबो जों माब्रैहाय जों माब्रैहाय थांनानै थानो हायो जों आबाद मावनानै थांना थानो हागोन हाया नोंथांनि बायदिब्ला?
अ नोंथां बे जों आबादजों सोनारना थायोब्ला आथिखालाव एसे उसुबिदा जायो ओंखायनो जेसे हायो जों थाबैनो देरनाय जिब जुनार फिसिनानै जोंनि गावनि रांखावरिखौ आर सिनो हायो जेरै मोसौ फिसिनाय दाउ अमा फिसिनाय। आरो मोसौ बोरमा। बेफोर खौ जोङो फिसिनानै थाबैनो। मुलाम्फाखौ खामायना जोंनि रांखावरिखौ सुफुंनो हायो आरो।
औ औ औ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जोङो दाउ अमा फिसिनानै जोङो थांनानै थानो हानायखौ जोङो गोबां समाजाव नुनो मोनमारो।
औ नंगौ।
बांसिनै जोङो बर' समाजाव दाउ अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां नख'रफ्रा गावनि फिसा फिसौखौबो फोरोंनो हादों नङासै।
नंगौ नगौ।
नंगौ दा बे दाउ अमा फिनायनि अनगायैबो आरो नोंथाङा मा मा मावनानै जे मानसिया थांना थानो हायो। बिनि सोमोन्दै फोरमायबावनो हागोन नामा? दाउ अमा फिनायनि अनगायैबो औ दे
दा जोङो दाउ अमाखौ फिसियोब्ला जोङो बेखौ बेफारिनो फाननाय जायो। बेफारिया जोंनो नांगौबाय दि दामखौ होनानै आरो गावनि बै गुबुन जायगायाव फालांगि मावहैनायाव बियो बांसिन दामाव फानहैयो जायखौ जोङो बर'फोरा गावनो फिसिनायनि मुलाम्फाखौ एसे लासिगोन आरो बैखौ फानहैनानै बेफारिफोरा बांसिन मुलाम्फाखौ ओरैनो गथाहै नो बिसोरो गावसोर आरजिहैयो आरो। बेखौ नुदों बिनि था थाखायनो जोङो बर'फोरानो दाउ अमाखौ फिसिनायनि अनगायै जोङो बे दाउ अमाखौ माबोरै फालांगियाव लाबोनानै बेखौ बोरै जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन दामाव फाननो हायो बेखौ। खामानिखौ मावोब्ला जों बांसिन मुलाम्फाखौ मोननो हागोन जेरै जोङो दाउ अमाखौ फिसिनायनि उनाव बै दाउ अमाखौनो जोङो गावनो दखान गला होनानै दाउ दाननाय बा अमा दाननाय बा जायखिजाया जोंनो गुबुननो नो हानाय बा जोंनो बेफार फालांगि माव हरनानै गुबुननो साप्लाइ हरनानै जों बांसिन रांखावरिखौ गावनो आरजिनानै लानो हागौमोन इखौ सानो।
औ-औ नोंथां नंगौ दा नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंबावनो लुगैबावदों। दा जोंहा बर' आइजोफोरा नआवनो थायो हिसाबै जोङो फिथा दखान साहा गला बेबायदि मैगं थाइगं फाननानै जोङो जिउ खुंनो हागोन ना हाया नों
नंगौ-नंगौ इखौनो फोरमायदोंमोन आंबो जाहाथे जोङो गावनो बैफोर बेफार फालांगिनि खामानिखौ जोंनो आखायाव लानानै खामानिखौ मावलाङोब्ला बैफोर फाननायनि मुलाम्फायाबो जोंनाव फैबाय आरो फिसिनायनि मुलाम्फायाबो जोंनाव फैबाय। गासैबो जोंनि आखाइआवनो थाजोब गौमोन आरो जेरैबायदि जोङो दा आं दानि जुगाव बयहाबो गाव मैगं थाइगं गायना जानो हा हु गैला जायनि खाय जोङो गुबुननि फ्राय बायनानै जानांगौ जायो आरो जोङो आबाद मावनोबो बा गावनि जानायनि एसे मैगं थाइगंखौबो गावबा गाव नखराव गायनायखौ नुनो मोनला। समनि आंखाल जायनि थाखाय बांसिन सुबुङानो बै मैगं थाइगंखौ बायो। हाथाय बाजाराव बा दखान फोराव ओंखायनो बैफोर मैगं थाइगंखौबो गुबुन जायगानिफ्राय लाना फैनानै बर' आइजोफोरा मोनसे हाथाइसालियाव फानफायोब्ला गोबां रांखौ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जों जोंनियावनो जेरैबायदि माइ माइरं थाखानाय नखरफोरावबो मोसौ बोरमा थाखानायजों जों गाइखेर थाखानायजों मोजां मोजाङैनो गलाखौ होनानै साहा दखान गला फिथा सावराय जेरैबायदि जों लावदुम फिथा बा जों हमनाय फिथा माखा माखासेखौ जानानै जोङो जोंनि दखानफोरखौ सालायनो हायो। बेजों लोगोसे बर' आइजोफोर फोरा माखासे दानाय लुनायावबो गोरों गोराखा ओंखायनो बिसोरो बर आइजोफोरा बेफोरखौ बांसिन गावनो जाहाथे बेखौनो जोङो जोंनि साख्रि बाख्रि महरै बायदि
औ।
दानानै लुनानै गुबुन जायगायाव फानहरनो हानायखौ जोङो हागोन होननानै सानो आरो
ओ दा नोंथांनिफ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ मिथिबावनो लुगैदों दायो जोंनि ओनसोलनिफ्राय नायोब्ला नुगोन गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रानो गुबुन जायगायाव थांनानै कम्पानियाव गोबां खामानि माव हैनाय जोङो नुनो मोनदों दा नोंथांनिबा बे खामानि माव हैनाया मोजां ना गाज्रि बा जोङो बेजों रां खामायनो हायो ना हाया नोंथांनि साननाया बेयाव मा?
आंनि बायदिब्ला बे खामानिया मोजांबो गाज्रिबो जाहाथे जाय फोरनि न'खराव थाखा फैसा गैथारा बैफोरबायदि सुबुङा बेयाव थांनानै खामानिखौ मावहैदों आरो जाय बेफोरबायदि सुबुङा गावनि थासेयावबो गावनि खामानिखौ बियो सायखना लानो रोङियाव गोनो गोथो जानानै बियो मालायनि सिङाव थांनानै खामानिफोरखौ मावहैदों जेरैबायदि जोङो दायो थाखा फैसा गोनांफोरा मोनसे हा हु लानानै बियो माखासे मोजां मोजां आबाद मावनो हायो मैगं थाइगं आबाद मावनो हायो। साहा बिलाइनि आबाद मावनो हायो बा मा सोरनिबा फोरा हा हु बन्धक लानानै बियो गावनि नांगौनिख्रुइ बांसिन आबाद मावनानै बियो रांखावरि बुथुमनो हायो नङाबा बियो मोनसे जायगा लानानै मोनसे जायगा लानानै बेयाव माखासे ओ जिब-जुनार बिनिफ्राय माखासे मैगं थाइगंखौ गायनानै बियो गोरलैयैनो गावनि जायगा गायाव थानानैनो रांखावरि खामायनो हागोनखौ आं नुहुरो आरो ओंखायनो बै लाइमोनफोरखौ गुबुन जाय जायगायाव खामानि मावनो थाहैनाय लाइमोनफोरखौ फैनानै जाहाथे गाव गावनि खामानियाव मुखुब जानानै बा गाव गावनो साननानै बेफोरबायदिखौ मावोब्ला गावनि जायगायावनो गावजों लोगो लोगोसे गामिनि ओनसोल नि सुबुंफोरखौ लामा दिन्थिनाया जागोन होननानै आं सानो आरो गावबो सासे गिदिर फालांगिरि जानो हागोनखौ आङो नुहुरो आरो।
औ नोंथां।
ओंखायनो आं सानो जाहाथे फैसा बाथ्रा फैसाफोर थायोब्ला रांखावरि थायोब्ला जों गासैखौबो मावनो हायो नाथाय जों रांखावरिखौ बहा बाहायनांगौ बेफोरखौ मोजां मिथिस्लाबियाव जोंना एसे गोनो गोथ थोआव थायो आरो
नोंथांनि रावखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै एसे गोसा रायज्लायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ आं खोनादों नोंथांनिखो
खोनादोंना। ओ नोंथाङा मोजां खौनो फोरमायदों ओ गोजोननाय मोनदों नोंथाङा जे ओ जोङो मानसि माहारिया मा माव मा मावनानै जानो हायो साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जों माबोरै थांना थानो हा सोमोन्दै मोजाङैनो फोरमायबाय। दा नोंथांनि फोरमायनायाव आंबो बेखौनो सा सानदों जोङो नंमारगौ जोङो साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो जोङो गावनि जिउखौ थांनानै थानो थाखाय जिउआव थांनानै थानो थाखाय गोबां खामानिफोर जोंहा आख आखायाव दङ। जेरैहाय जोङो आबाद मावनानै थांना थानो हायो जेरैहाय जोङो ओ दाउ अमा फिसिनानै एम्फौ फिसिनानै बा दानाय लुनाय आइजोफोरा दानाय लुनायनि गेजेरजों बा। बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां जेरै गलाफोर होनाय साहा गला होनाय बिदिनो फिसा फिसा जोंहा गला होनाय मैगं थाइगं फाननाय दाउ अमा गोदानाय बेफोरजों थांना थानो हायै नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां!
बेफोर सुबिदाखौ जोङो लानानै जोङो दिनै बेफोरबायदि दखान होनानै जानाय फालांगि खालामनाय बेखौ जोङो खालामनो नाजानांगोन नङासै
नंगौ नंगौ नोंथां। आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिनो लुबैबावदों।
आरो बिदिबा दोनथनोसै नामा नोंथां।
आ एसे सावरायजाबावगोन खोमा।
ए सावराय जाबावगोन।
औ औ
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
उम। बै ना ना। ना फिसिनाया माबोरै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन। हागोन नामा।
अ मोजां बेबो मोनसे ना फालांगि खालामनानैबो गोबां मानसिफ्रा थांनानै थानो हानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों। ना फालांगि गैयाबो जोंनि जिउआव गोबां रांखान्थियारि आरजिनायनि मोनसे मोजां लामा होननानै जोङो गोबां बिदिन्थिफोर नुनो मोनो आथिखालाव जोङो गोबां बिगा बिगा जोङो फुख्रि जावनायनि गेजेरजों बेयाव बायदि रोखोमनि ना हगारनानै जोङो बेहाय बेनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनो हादों। गावनि गथ गथायखौ जोङो मोजां